हेलौ औ खोनादों सोंलै खोनादों नोंथांनिसिम गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासरबाय सान दे
औ नंगौदां
ओरैनो नोंथाङा दासान्दि खबर सबर मोजाङैनो दंना सान्दे
थ औ नोंथां मोजाङैनो दं
अ ओरैनो जेबोथ' उसुबिदा गैथ' आरोा
गैयानोथां
औ ओरैनो ओंखामफोर जाबाय?
जाथ'वाखै नथां
औ बिदिब्ला नोंस्रा माइफोर गायगोना गैया सानथायै न'आवनो
जोंहा माइ गाया नथां
अ ओंखायाना
ओहो
ओरैनो
जोङो बेरायनायनि सायाव रायज्लायनोसै ननोङो
थानायनि सोमोन्दै रायरायायनोसै नामा नोंथां
जानायनि सोमोन्दै जायो जायो दे जायो जायो नोंथां जायो
जायो दे
औाव जायो खोनाबायनानै थाङा
नोंथाङा औ जानाय
नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथां
इायफेरग
औ खोनानो मोनासै नोंथां नोंनिखौ
हेलौ हेलौ
औ नै खोनाबाय खोनाबाय दे दासो खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे खोनाबाय
ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो
ओरैनो बेरायनाय हबाथ' बेरायनाया सुबुंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो बेरायनायनि थाखाय सुबुङा गोदान रोंगौथि मोननो हायो ओरैनो गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिन बिननो आथिंफोरजों बा गरायफोरजोंसो बेरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमा रोंगौथि बांनाय लोगो लोगोनो बेरायनाया गारि मथर फोरजों बा बिरखंफोरजों आरो ट्रेनफोरजों जोङो बेरायनायखौ नुनो मोनो बिनि थाखायनो दानि आथिखाल मुगायाव गोजान गोजान लामा हान्थिनायाव
औ
जोबोद बेराय बेरायग्राफोरखौ माने मोजां सुबिदा होनानायखौ जों नुनो मोनो जोङो बेरायनानै बै जायगानि नुथाय समायना नुथाय जेरै हाजो ओनसोलाव थाङोब्ला आ दैमा दैसाजों बुंफबनाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आ बि जायगानि समायना नुथायखौ नुनो मोनो आ बेबायदिनो समायना नुथायखौ नुनानै जोंनि गोसो गोर्बो बोयाव आ खन्थाइ रायथाइ आ बा सुंद' सल' ओ सल'मा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि
गोसोआव बेरखांफैयो आरोखि
ओ गोसोआव ओ गोबां रोखोमनि आ सानस्रि बेरखांनानै औ खन्थाइ सुजुनो हायो बेफोरबायदिनो खन्थाइगि गिरिफोरा आ बेरायहैनायनि जाहोनावनो आ गोबां रोखोमनि बिजाबफोरबो सुजुनो हायो नोंथां
औ औ आमफ्राय र औ सालथे आं नोंथांनि सिनायथिखौ मोनथिनो लुबैदोंमोन सालथे माने नोंथाङा नोंथांनि नामा मा नाम आरो नोंथाङा अबेनिफ्राय मा गामिनि फ्राय अबे जिल्लानिफ्राय बेखौ एसे फोरमाय
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां ओ आं ओ आं चिरां जिल्लानि ओ नोंथां ओ आंनि ओ गामिया दिदोमफुरि
औ
ओ पिउआ खुंग्रिं ओ पि एस आ रानि खाथ था आ बेनो आरो आंनि सिनायथिया आ नोंथांनिया
आंना आंनि मुंखौथ' सोमदोन बसुमतारि होनो नोंथां ओमफ्राय आंनि जिल्लायाबो चिरां जिल्ला आमफ्राय आंनि गामिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओ गारलाबारि थिलुगाव होनो आरोखि ना ओरैनो पस्टा फिसा दुत्तुपुर गोलैयो ओमफ्र पुलिस थानाया सिदलि गोलैयो जोंना
अ
ओरैनो नोंथाङा खुंग्रिंनि होन्दो नामा सालथे
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ ओरैनो रुनिकाटाफ्रावथ' फैबाय थानाय जाखायोना नोंथाङा
औ थांनाय जायो।
ओं आंबो बे रानि खाथायावनो हाबोमोन सिगांहाय स्कुलाव दाबो रुनि रानि खाथियावनो हाबो आरोखि ना कलेज लेबेलावबो दा नैबे रानिकाटा हाइस्कुलनिफ्रायनो आङो मेट्रिकखौ पास जानानै दा बै रुनिकाट टानि बे सभाराम बरगयारि मोनसे माबा दंना कलेज दंना सालथे
औ
बाहाय फरायहैनाय जादों आरोखि ओ इदिनो फार्स्ट इयार सेकेण्ड इयारखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय दा डिग्रिखौबो आं बाहायनो हाबनानै दंगासिनो आरोखि ना बे रुनिकाटा फरायसालिमायावनो हाबनानै दं आं दा ओमफ्राय नोंथाङा ओमफ्राय फरायनाया दाव बिसेबांआव दं दा
औ आंबो डिग्रि बेयाव नो आरोमजालियावनो दङ नोंथां बुंनाय बायदियावनो थांमथि खोन्दोयाव बे कलेज आङो बासुगावनिफ्राय
अ आंबो थामथि थामथि माबायावनो खोन्दों होन्दो होमबा सानैजों समानो जागोन। औ ओरैनो दाख्लैहाय बिदिनो आनजादा जोबनानै थांबाय नैथि खोन्दोनिया एबार थामथि खोन्दोआव आरोखि ना
ओ। जो टपिकनि सायाव रायलायबावसै नोंआ होमबा? ओ माबा जानाय लोंनायनि सायाव ओ नोंथां ओ नोंथाङा बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर आरो जों बर' हारिया हाग्रा सिङाव थाग्रा हिसाबै ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ एसे हाग्रानि मैगंफोरनि मुं आरो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे खिन्थाना होदो नामा आंनो दा बर'फोरा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
औ। आं बिदिब्ला खोन्थानो आखायाव लाबाय साल थे।
औ।
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' अनला दाउ सबाय साम' बिदिनो नारजि अमा नाफाम बेफोरनो आरोखि ओमफ्राय जोंनि हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबाथ' जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रायाव थानानै संसार जाबोनाय आजै आजौमोनहा जों हाग्रानि मैगं जानानैनो मथा मथि देरबोनाय होनजायो आरोखि ना? माने ओरैजाय लाफा मैगं बायदिसिना दिंखिया मैगं ओरैजाय थाराय मैगं गिलांसि मैगं। फुदिना मैगं ओरै सिब्रु मैगं लाइ मैगं बेसर मैगं। बायदि बायदि मैगं आरोखि ना साल थे माने बुंजोबनो हाया माने अबेखौबा अबेखौ बावो आरोखि ना दा खोनन्थानाय समाव ओमफ्रायो जेब्ला मोगथाङाव नुथारो अब्लासो गोसोआव फैयो अ बे मैगं नामा उमुख नाम होननानै आरोखि ना
औ।
ओरैजाय मै मैथा मैगं। ओमफ्रायो ओरैजाय ओ थास' मैगं। बेफोर आरोखि।
औ।
औ।
बिदिब्ला ओ नोंथाङा ओ बर'नि नाफाम दोरोङारि ओंख्रि बेखौ माबोरै बानायनाय जायो? बेखौ मानिफ्राय बानाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
गिबियावनो बेखौ ना नानिखौ नानिफ्राय बानायनाय जायो आरोखि सालथे नाफाम होननानै बुङोबाथ नों नानिफ्राय बानायनाय जायो। नाखौ जोङो हमनानै जेन'बा ना फिसा फिसाफोरखौ जेन'बा फोराननानै फोराननानै ओमफ्रायो थास' होनानै जोङो रानोबा देनानै उवालफ्राव देनानै जोङो थास' होनानै ओमफ्राय जोङो औवा हासुङाव नङाबा बायदिसिना हासुंफ्राव सोनानै दोनो आरोखि ना ओमफ्राय बेखौ मा होनो बेखौ सेव होनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो मास मोनसे मास मोननै बेफोरबायदिनि उनाव जों जानाय जायो आरोखि ना। नाफंखौ।
अब्ला ओ नोंथां ओ नोंथांनि सिगाङाव बेबो आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ
औ औ।
नार्जि अमा बा अनलाजों। मेवाबा अनला दाउखौ बोरै सङो अनला दाउखौनो आं खिथानोसै नोंथांनो। अनाला दाव खौ बोरै संनाय जायो ओ। अनला दाउखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो अनला। खौ मेवाफोरजोंबो जानो हायो दाउफोरजोंबो जानो हायो आरो। हाग्रायाव मोननाय मै बेदर बायदि बायदि। हाग्रानि जिब जुनार जों जानो हायो जोङो ओ बिनि बेलायाव जोङो। ओ अनलाखौथ' जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा अनलां। मिथिगै माइरंखौ जोङो। ओ माइ मिलौ होखांनानै लाबोनानै। जोङो ओ बिसिबांखिनि संगोन खुरैसे बा खुरैनै। बेखौ जोङो ओ लाबोनानै ओ माने दैयाव। ओ पास बा दस मिनिटसो सोमहाबनानै जोङोओ बेखौ बोखांनानै ओ दसे दोनहाबनाय जायो आरो दै सरखौ होनानै ओ। खौ ओ रेन्डार बा गोदोथ' ववालावसो देयोमोन वाल। बा ओ थौसि ओ दंफांनिसो बानायोमोन थौसिखौबो। ओ बेफोराव देनानै जोङो गुन्दै अन गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेबायदिनो जोङो ओ नों माखौ माजों संगोन बेदर। बेदरफोरखौ जोङो मोजाङै। थावफोरजों ओ थाव होनानै ओ एवथुमनानै। ओ आरो जिरा मस्ला होनानै ओ मा मा जिरा मस। होनो नोङोओ सामब्राम गुफुर। गोदोनिया बांसिनानो ओ दानि बायदि। ओ पेकेटनि मस्लाफोर बाहायामोन ओ।
औ औ।
सामब्राम गुफुर हाइजें हाइजें बिलाइ। ओ लं बेफोरखौल' बाहायनानै संनाय जायोमोन आरो। ओ बेबायदिनो‌ ओ मोनजासिम बेदरखौ एसे गेजेर नांजासिम ए एउफ्र्रमनानै ओ दै होनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला। गोदौवदैया ओ अब्ला जोङो। ओ बै अन देनायखौ क्रि फेसार। सारनानै जोङो एग्लुंनाय जायो आरो बिनि उनाव दसे। थानानै जोङो ओ नोंथाङा मिथिखाबौ जानांगौ ओ खारै। ओ खारै ओंख्रि खारै खारै होआबानो जोंहा। अनला ओंख्रि जाया ओ बेखौ जोङो। ओ खालार नुनायनि आरो लिमोननायनि होनाय जायो ओ। रं लुनायनि आरो लिमोनायनि होनाय जायो ओ बेखौ होब्लानो। नोङो अनला ओंख्रिनि महराव फैबाय आरो दसे खोबहाबना दोनबाय। ओ आधा घन्टासोनि उनाव मोनबाय आरो अनला ओंख्रिया बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ सं संनाय जायो नोंथां
औ साल दे।
औ औ।
खोना दोंना सालते।
औ खोनादों।
बिदिब्ला समाबो जाबाय नै। खोनाबाय सान दे समाबो जाबाय ओ। होमबा दोनथ'लायनोसै नामा सालाय उनाव रायजलायनोसैलाय नङा हबा। औ दे दे साल दे औ।